हेल' हेल' ओ खोनायाखै
मा खालामदों
आं ओंखाम जानो नागिरदोहाय ओंखाम जानो नागि
मा ओंख्रिबा मा ओंख्रि
ओंख्रिया माबासो दालि ओमफ्राय जोगोनार बिजौ एवनाय
ओमफ्राय माबा मैया नों हरफिनासै?
हरफिनदोंमोनहाय ओमफ्राय आं हरनाय समाव बे खनसे हरफिनबावबाय ओमफ्राय हमनायानो बोरैबा दाननाय बायदि जालांबाय ओमफ्राय रायज्लायनाय जायासै
ओहो माबा हरनो नागिरदोंमोन नबा जारलासो लस गोदाव
माबा
बोसोराव सायैनि आं खोला हागोन थांनांगोन हा
नोंसोर खारिया एफ' रायज्लायबाय थादों नङा नोंसोर खारिया एफावहाय दाख्लैफोर रायलायबाय थादों ना आ आंना रायलायैनि माबा फैदों माथो ओमफ्राय
हु
ओ फिदबेक म कारिया फिडबेक आहाय माबा खालामनानैथो हरफिनांबाय आं दायो मोननै मोन नतिफिकेसन
थय नोंसोर जेसे रायज्लायाखै बिदिनो थाबाय थादों दाखालिनिफ्रायसो सुरु ना रायज्लायथारनांगौ
उम रायलायबाय थानांगौ सोंहरलायदों माथो आंनाव माबायाव सफैदों माबायाव बैयो एफआवनो आरो
नोंहा बिदिखौ रोंसिगोन आंहाथ' रोङाना बिदिखौ फैदोंदां आं नायनोसो रोंला
र' आं माबा खालामनानै साबमिट खालामहरबायहाय
हा
लास्ट थ्रि मान्थआव बेसेबां इनकाम खालामखो बिदि होन लायनानै नङाबा राजै इ मामा माबाजों थख्लिजों
थ्रि मान्थआव बेसे इनकाम खालामखो
औ ओमफ्राय थ्रि मानानो जायाखै माथो जोंना माने खारिया एफावहाय ए मा मा होनो माबा जाया आरो
उम एक्टिभ थायिखौ दसे दसे दिनाव खनसेबाबो रायज्लायनो मोननांगौमोना खनसेबाबो दसे दसे
बेन्थ' दा खोना फैनो
खोलाहा ओरै सरमेला आंनाव थांना ओरै गंगार दाबि मिथिं उदलाबोजोबनोसै फन रायज्लायनानै दिनै फैसा मोनथारनांगौ आंहा
ओइस
दा लेंहरगोन आं
आंखौ सपना रायलायखांबाय आं
ओम आगलि खरस खालामनो थाइसेबो गैला नो ओरैनोबा
सना
बेनानो बेखौसो नेलायबाय बेखौ सिनिलायबाय।
नैबे फैसा निजेाहाय।
जाया
आसा खारिले बररे होननायसो जागोन
भगत मरि होननायसोसा खरिल भगत मरि अ प्र
माक्रि
खामानि गाइखेर सांदांदों खुमिखौ बावहारिखौों सिखुथि थु
होओम
कुसुमिमोन ओंखारलांनायजों नोंजों रायजलायनायजों जालायबाय
ओ।
हायदै हायदै ए बुदसो?
उम।
आयै थांगासिनो।
बुद ना ओमफ्राय माबा दाब्ले
बाव बावनो र' सपना मोननाव जिरायनायावनो नोंजों आं बार' मिनिट खालामना लाग्रोखानोसै।
औ।
औ औ आखायाव? है थाल गैया आयनाखौनो नायनो हायाना बिदिखौ देलायदोंमोनहां एसे माबायावसो थांनो होननानै अखा हा होनानै गैया। बेखौनो होनदों हनै लिबिस्टिब लालायलायदोंमोन आंहा।
अबाव थांनो नागिरामोन?
ओ हाय हा गोदानसिम थांनो नागिरदोंमोन आं अखा हाना‌यखाय बानानै गैया।
दसेनो द्राव द्राव दावद्राव हाना होबायना अ अखायाव अखा हानाय टाइमावसो।
हो
बुद भाजा ओमफ्राय मा होनदों? ओइ मैयानि थास'सोमोन मैयानि थास'सोमोन।
दाव बेदरजों मोन नामा?
औ कुच बिहारनिमोननो हाय थास'आ गोथावसो।
गैला?
अखुनदिखौ बिरादसो गारखोमा बोदों आं जेरावबो थांनो लोगो लायो न'आव थानानै बिमा हल' खुसखास खुसखास गामियाव थांनोनो।
ब थांनो लोगो लादोंमोन?
गामियाव नो बाल दख'ना एसे मोजां गानबाय नालाय जिखुनु दख'ना ओबाव थांनो ओबाव थांनो आहार जानायसो। नोंनासो फिसाज्लाया गालां जाबावसिगोन
नोंनासो फिसाज्लाया गालांजाबावसिगोन गिदिर देरनायाव
गारलांनानै थांखांबाय खननै खनथामसो जाबायानो आं गारलांनाया।
खनथामसो जाबावबाय।
गारलांनानै थांनाया खनथामसो जाबावबाय आं।
हा हा हा।
माबा माबि मबाइलाव गेट होनो खुसिनि कुसबिन्दायावसो थांनांसिगोन एनलाया रोंमारोनो
मानो रोङा जानो एनलायालाय।
रिंथन होन खुसनियाबोथ' रोंगोन बे
खै मिनिट जाखो
जा
रुगोन र' बि दायो।
उम
नों बुनायासो थाब थाब रायज्लायनांगौ रावखौनो मोनला नामा नोंलाय।
रावखौनो मोनाखैथ' आरो
औ
ओमफ्राय आदै मोनाबो दिनै खामानि मावाखै?
खामानियानो दाखालिनिफ्रायनो गैस्राया। एनलाया मा खामानि मावदों एनलान
या फैदों।
एनलाया जेबो मावाखै?
ओंहो मैया मैया संलाबायो जानो आदैमोननावसो दंहैयो माथो। आदै अन्दमोननावसो दंहैयोहाय माने मैया आदैया फैदोंमोन नोंसिना ओमफ्राय बेखौ लोगो मोनलाङाखैदां।
ए
गैयामोन।
न'आव खामानि मावो होननायखाय मैयाथ' मैया र' मैया हाथाइइ दिनाव मावग्रा मालिकानो बन्द' न'आव थानाय जाया जादों। दिनैनिफ्रायथ' मावनो हायोमोन ना।
उम एसे सानसुवावसो फैखादोंना दिनै मावनायखौनो सोंनो फैदोंमोन खोमा।
दिनै मावनोखौ सोंनो फैदोंमोन बियो। ओमफ्राय दाना मैयाहाय मैयाहाय फुं सुख्रुबार साननानै मैया फुङावनो सिखारनानै रेदिबाल खोरखि खेवदों ना खेवाखै बबा खौ नाहरनो थोनगासिनो आं सुक्रुबार साननानै उम।
सुख्रुबारा दिनैसोमोनदां।
सुख्रुबारा दिनैमोन नङा गाबोनसो।
ए दिनै बिस्थिबारसो ने।
उम बिसथिबारसो
जारलासो।
उम मालाय सप'नासो बुहरदों दायो नोंनि बुहरदों। आंनाव आद आद सल्ल' लसो जागोन।
एह। ओमफ्राय देखायगोन ना देखायाथाय फेमेन्टखौ माथो नुवाखैनो अबाव देखायो?
बेखौथ' सोंहरनांगौ दायो नोंनाव थांनानै गावनाव गावनाव कल बुना हरनोसै आङो।
हा?
आंखौ खिथादोंमोन ओइ बै रैरुबासो रोंगोन होननायखाय मैया बेखौनो फन बुदोंमोन जानो हागौ
सोर?
आंखौ नायनो होदोंमोन बियो। आं खिथाहरगोन दे होननायाव आं रोंगुबै रोंनाय नङा होनना बुंदों।
गस्लायानो गोदान गोदानल' गानगासिनो हनै नोंब'वा आथिया। नोंनि नोमब'।
गुमैनो हरनांसिगोन बेखौबो।
ब गुमै नङा नोंनि नोमब' सपना नायथिखौनो गोदान गोदान गोदान गानथिनानै देखायबाय थायो आङो गोदान गानलायबाय आरो आं रायलाय खांबानो रायज्लायबावोसैलायनो नोंखौ सानथिखौनो दोनबावला हनै। निलिमाया ओरैनोसो जिरायनानै दं।
फना बुग्रोहर ओइ आं रायज्लायनो माबाखौ बिदि खालामनाांला होनहर बाल। दंहैयो। बै दंना गैयाथाय लांबायसो नामा बे गैया। आइयौ! थैगोनसो आंलाय बे मोलिया मा होलांदों सानबाय।
मा होलांदों?
माइब्रानि गोदैनो।
ए बिहैदो नोंहा बिबनाव, बिब' ना बिनानाव? अ
बिनानावा जेबो थाब बिनानावआथ' जेबो थाल गैया आमफ्राय। मा मा जाखांदों माबा बिथिं फन्द्र'आव बिथिं बार' दंबावो। जानो? र' दायो आङो नोंजों रायज्लायखांनानै बै माबानाव सोंहरनोसै।
सोरनाव? मासटारनाव। आं आं मास्टारनाव बे माबा माबा सफै बेखौहाय स्क्रिनहर'बाय माबायदि खालामनांगौ माने ओमफ्राय माबाखौ बे कारिया फिडबेकखौहायो माबा खालामनानै साबमिट खालामदों आरो।
मा खालाम हरखांबाय आं बेखौलाय होमाबा आं पेमेन्टसै आरो।
पेमेन्टखौ बहा नायो होनहर नांगौना नों।
बेखौबो ववाटसेपाव सोंहरबा खोनथाहरगोनदां बेसारा!
औ माने बिसारा, बे बिनिनो मास्टारखाबा।
आं रायलायफेरिखाय सोंहरनो बोरैबा मोनो।
कथ'नाया दा
र नाय र गार' जाबाय नै
नोंसिनि वाट्सपाव हरगोन आं आंनाव माबादि फैदोंमोन, नोंसिनाव फैगोना फैयाखै नाय।
औ फैनो हागौ बेनाव।
हा?
हं हंलेजोंल' हंलेजोंल' रायज्लायनानै कास्ट'मार मोनसै बेया नों रायज्लायफेरा कल्पुनाजों
आङो
उम
आंहाबो खनसेल' खनसेलसो राज्लायफेरदों जों दाख्लै